हेल'
औ नोंथां
अ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
अ नोंथांजों आं मोनसे गोनांथा खोथानि सोमोन्दै सावरायनोहोननानै फन हरदों नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंनो फोरमायनाय जों जोंनो जानबुङा सुबुंनो मा मा मुलाम्फा आरो खहा होयो बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां औ जां अ अ जानबुं होननानै बुङोब्ला जोंना मबाइल फनखौनो बुङो जोंना बर' जानबुं जेखौ बुङो
मबाइल फननि मुलाम्फा आरो खहाखौ बुंनोबा जों सुबुं फोननि थाखायहाय जोंना मबाइल फना मोनसे थांना थानायनि राहा होननानै जाना दङ दा जोङो थांना थानो थाखाय मबाइल फन गैयाबानो जों दा थांनानै थानो हाया बिदि बुङो आरोना गोबां माबाफोर मावनोबाबो बाहायबा थांनोबाबो जोंनो गासैबो मबाइल फनखौ नांथारगौ जायो जेनेबा हमना लादो जोंहा न'निफ्राय सासे बाजाराव थांबाय ओमफाय बाहाय जों माबाफोर बिहरफानो नागिरबाय ओमफ्राय बेहायथ' मबाइल फन गोदोनि समावथ' मबाइल फन गैयाबा जों बिदि बि फानै हाबफिननायखौबोथ' जों मोनामोन दानि समावहाय मबाइल फननि थाखायहाय जों बेफोरखौ माबाफोर नांदेरगौबा जोङो फननि लोगोसेनो जोङो बिहरफानो हायो आरो ना बेफोरो मोनसे मुलाम्फा होननानै जों बुंनो हायो आरोबाव जोंना मबाइल फन जों बिदिनो अनलाइन क्लासेस मा मबे जायो जे ओरहायनो नोंहा कर'ना भाइरास जानाय समावहाय टु थावजेन टुइनटियाव जोङो मबाइल फना जोंना मा होनो इखौ मबाइल फनजों लोगोसे जोङो बे अनलाइन क्लासेसफोरखौ लानो हादोंमोन कर'ना भाइरास जानाय समावहाय मानोना स्कुल कलेजफ्राव गासिबो बन्द' जाजोबदोंमोन बे समावहाय अब्ला जोंहा मबाइलजोंनो जोङो क्लासेसफोरखौ लानाय जायोमोन आरो फोरोंगिरिफ्रा मबाइलजोंनो फोरोंनाय जायोमोन क्लासेसफोरखौ
बेजों लोगोसेहाय जोंङो मबाइल फनाव जों गोबां मावनो हायो जेरैहाय जोङो फरायनायावबो जों गोबां मदद होयो आरो ना मब बेला जेरै जोङो माबाफोर सोलोंनो थाखाय जोङो माबाफोर बुजियाखैब्ला जों मबाइल फनाव नागिरनानै माबाबानो जोङो माबा बेफोर गासैबो ओंखारजोबो
नोंथां
ना एसाइनमेन्टफोरनि थाखायबो दाथ' जोंना थटुारटिफार्स्ट सेन्सुरियाव ए आइबो ओंखारबाय जेरै जोंङ ए आइ माबा फोर सोङोबा जेरै सिद जि पिटि जेमिनाय दङ बेफोराव जों माबाफोर सोंथि सोङोबा जेनेबा जोङो माबाफोर फिननाय नांगौब्ला जोंनि सथिखौ जों मिनथिया एबा जोङो बेखौ टेन मार्कसनि लिरनांगौ दस मार्कनि लिरनांगौ ओमफ्राय जोङो बेनि सोंथिखौ जोङो मोजाङै फोरनो फोरमायनानै होयोब्ला फेथियनो जोङो बेखौ मोजाङै माबा फिननाय होयो आरो ना बेजों लोगोसे से ओ बेजों लोगोसे आरोव ससियेल मिडिया माबा माबि दङ जेरावहाय फेसबुक माबानिफ्राय गोबां फैसा खामायनो हायो होनो आरोना मोजाङै बाहायोब्ला ससियेल मिडियाफ्राबो मोजां मोजाङै बाहायोब्ला मोजाङानो नाथाय जोंनि बाहायनायावसो गोलैयो आरो नाखि जों बेखौ मारै बाहायो जों बाहायनो रोङोब्ला ससियेल मिडियाबो मोजाङानो ओमफ्राय जों बाहायनो रोङाबा बेबो गाज्रि आरोना जोंनि थाखाय आरो बेजों लोगोसेहाय जोंना अनलाइन सपिंसफोरबो ओंखारबाय मबाइल नि हेफाजाबजों जोङो ओ गोबां अनलाइन सपिं खालामनो हायो जेरैहाय गोदोनि समाव एबा अनलाइन सप पिं गैयि समावहाय जोङो दखानावसो थांनानै लायनांगौ जायोमोन एबा ओ जेनेबा जोङो माबाफोर नांगौ जेनेबा जों टिभिफोराबो जों दा अनलाइननिफ्रायनो बिहरनानै मोनजोबनो हायो टिभि सफा सि माबा चेयारफोर टेबोलफोर गासिबो लेपटपफोरबाबो मबाइल फोरबाबो गासिखौबो जोङो अनलाइननिफ्रायनो मोनजोबनो हायो आरो जों न'निफ्राय ओंखारलायनाङा जोङो ओ सानबा एबा सप्तासे बांसिनानो सप्तासे एबा सानबा लायो औरैनि गेजेरजोंनो सफैयो आरो ना एबाथ' अबेबा अबेबायावथ' जोङो साननैजोंनो मोनो थाङो साननैजोंनो सफ फैयो बुस्थुफोरा जोङो अनलाइनफ्राव बिहरबा बेजों लोगोसे अबावबा जोङो गोबां गस्ला जुथा बेफोरखौबो गान जोङो लेखा न'खरनि नांगौ बुस्थु बेफोरखौ जोङो अनलाइनफ्राव बिहरनानै मोनजोबनो हाबाय आरो ना जोङो जेनेबा जोंनि टाउन बाजारफोराव मोनाबा बेखौ अनलाइनाव मोनजोबनो हायो बिदि बुङो बेजों लोगोसे जोङो जेनेबा जों माबा फोर जानो लुबैदोंबाबो जोङो जमेट' सुइगि बेनि गे हेफाजाबजों जोङो अखाफोर हादोंब्ला जोङो बायहेरायाव थांनो बादोंब्ला जों ऐहाय बिनिफ्राय बिहरनानै जानो हायो आरो ना बेफोरो जोंनि माबाखौ ओ जिउफोरखौ एसे माबा खालामना होबाय रेहाय खालामना होबाय माने जों बाहेरायाव ओंखारलायनांला आरोना न'निफ्रायनो गासिबखौबो मोननो थांजोबबाय बोरैबा रोखोमै बे मोजांबो बोरैबा रोखोमै बे गाज्रिबो आरो ना बे जोंनि बाहायनायनि सायावसो जों मारै बाहायो बेखौ
ओ नोंथां औ
औ आरो जों बिनि खहायानो जाहैबाय जों बांद्राय बाहायोबाथ' बे खहाखा जेरै जों फरायनाय फ्राबो गोबां खहा जायो जोंना ओ जेरै जों मबाइल सब्बिस घन्टा टुवेन्टिफर आवार्स जों मबाइल थुबाय थायोबाथाय जोङो फरायनायाव गोसो होआबाथाय जोंहा फरायनाया खहा जा जालांगोन जोङो मबाइलावल' एडिक्टेड जोंना स्क्रिन टाइमा बारा जायोब्ला एबा जों गेम फोरल' गेलेनानै उम भिदिअफोराव नायनानै थाबाय थायोबा जोंना फरायनायाव गोबां खहा जायो आरोना मानि ओ बेखि माने एदिक्ट एदिक्टेद जाबाथाय मबाइला गोबां गाज्रि जि आरोना जोंनि थाखाय बेजों लोगोसे ओ गथ'फोरनि थाखायबो बिराद गाज्रि बियो जेरै ओ जोंना गथ'फोरा मोनथिया माने उन्दै उन्दै गथ' फोरा मिथिया खि ओ मबाइलाव माखौ नायनांगौ माखौ नायनाङा बिमा बिफाफ्रा बिदि किक मट मोनसे थायो इउटुबफ्रावबो बेखौ अन खालामना होबानो गथ'फोरनि माबाखौ गथ'फोरनि नायथाव नायथाव बिदिल' ओंखारो आरोना नाथाय बांसिन पेरेन्सफ्रानो बिमा बिफाफ्रानो बेफोरखौ बिदि अन खालामना होनो रोङा एसे गोरों गोरा फ्राल' होनो रोंगोन खिन्थु बेसोर बारा माबा गैयिया होनो रोङा आरोना गथ'फ्रा बेफोरखौनो नुथावै एबा नुजाथावै बुस्थुफोरखौ नुयोब्ला बिसोरो बिन-बिफोरखौ सोलोंनानै लायोबा बे गाज्रि आरोना गथ'फोरनि थाखाय थिग बिदिनो लामा सामा एबा गारि फोर सालायनायफ्राव मबाइल सेरोब्ला बेफोरो गाज्रि जेन'बा एक्सिडेन्ट जानायनि बिराद रिक्स थायो मबाइलफोराव ओंखायनो मान-माने पुलिसफ्रा एबा गभरनमेन्टफ्रा बिदिनो होनो आरो ना खि गारि सालायनाय समावहाय मबाइल सेरनाङा मानाङा फन लायराय नाङा होननानै ओ मबाइला जोङो जोंनि आं बुंनो सानोखि मबाइला जोंनि ओ बाहायनायनि सायावसोखि जों माबारै बाहायो बेखौ जों मोजां बाहायबा बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां खिन्थु जोङो मोजां गाज्रि बाहायोबा जों इ जोंखौनो खहा खालामगोन आरो ना आं बेहायनो बुंनानै फोजोबनो सानो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानोबा मबाइल नि
औ नोंथां औ नोंथा मबाइल होनबाथ' सुबुं मबाइला मोनसे ओ मा होनो टेक्न'लजिजों दाजानाय मोनसे ओ मा होनो ओ दाजेम आरो बेयो जाबाय मा होनो सफ्टवेरजों बानायजानाय मोनफा मोनफा गंफा मबाइल आरो एबा ओ एप्लिकेसनजों सोदेर जानाय गंसे मबाइल आरो बे बे मबाइलानो बाय जोंनि सुबुंनि जिउआव मोनसे गोनांथार बाहागो होननानै जोङो बुंनो थांनांगोन त' बेफोर मबाइलनि थाखायनो दिनै जोङो मा होनो गोबां सुबिदा मोननो हादों जेरै जोङो सुबिदा होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव जोङो सोरबा सासे मानसै खौ एबा स गोजाननि सुबुंखौ खौरां लानो थाखाय जोंङा ओम बेबायदि सुबिदा गैयामोन मानो होनना बुङोब्ला गोदो सबर लानो थाखाय लाइजाम नङाबा थांनानै खबर लानांगौमोन नङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ
बै लाइजामा जेब्ला जोङो हरो बे लाइजामा माला मोनैगोन बेनिबो थाब जेबो उदिस गैया आरो नोंथा बेनि लाइजामनि ओ मोनहैनायनि फिननाया माला फैगोन बेखौबो जों नेबाय थानो गोनां जायो दानफायालागै नांगौ जायोमोन उम उम उम नोंथां थिग बेबायदि दा नाथा थाय जोङो मबाइल फैनाय लोगो लोगो जों मा थाम से मिनिट नै मिनिटनि गेजेरजों जों मा सावरायलायनानै मा होनो ओ बिनि दा मा होनो खौरां लनायनि खबरखो बिबो हरफिननो हायो आरो बिदि सुबिदा दं आरो दानियाव नाथाय गोदो जोङो बे लाइजामा थांगो मानि जिबा सान नांगोन फैगौ मानि जिबा सान थामजि सान आरो मा ओ मायबा मोनसे इमारजेन्सि एबा हरखाबै जाब्रथाय जायोब्ला बेखौ खबर हरनोबो जोङो थांब्रबनांगौमोन बै न'खर जायगासिम
उम उम उम
सिमलागै बे सुबिदायानो मायबा मोनसे मा होनो जब-जब्रा जानाय सुबुंखौ बोरायनो थाखाय मा सुबुङानो थैग' लायोमोन आरो बेफोरबायदि जाथाय जायोमोन दा नाथाय मा जोङो से सेकेणडजोंनो जोङो बेफोर खबरखौ हरनानै खबर लालायनो हायो आरो हा आरो सफैनोबो हायो थ सम मथे बिखायनो दा मबाइला जोबोद मोजां आरो बाहायनो रोंला। ओ बे मबाइलनि गेजेरजों दिनै मा होनो जेरै गोजानाव थानाय सुबुं दिल्लीयाव थायोब्ला सोरबा गुवाहाटि थायोबा जों नायनो लुबैदों बेजों सावरायनो लुबैदों लुबैदोंब्ला जों मा से सेकेण्ड बा नै सेकेण्डनि गेजेरावनो जोङो फन हरलायनानै भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो मोगा मोगि सावरायलायनो हायो आरो। जोङो खाथिजों खाथि नङाब्लाबो मबाइलजों जोङो मोगा मोगिखौ लालायनो हायो आरो। बेफोरबायदि सुबिदाया फैदों आरो नोंथां दा। ओ बे मबाइल फैनाय समनिफ्रायनो बे मबाइलानो बेनिखायनो दा आं सानो जोबोद मोजां आरो बायनो रोङोब्ला नाथाय बाहायनो रोङाब्ला जोबोद गाज्रि। जेरै जों बायनो रोङा जोबोद गाज्रि होननानै बुङोब्ला बुङोब्ला जों बेखौनो बुंनांगोन नोंथां जों जेरै बे टेक्न'ल'जि बा ए प्लिकेसननि मुगा होननानै बुङो जोङो दा जों मबाइलखौ जोङो थाबैनो मा हेकबो खालामनो हायो आरो नोंथां थाब। गोरलै आरो बे खालामनोबो। बेफोर जाबाय गावनि सांग्रांथिनि सायाव सोनारो सांग्रांथि गैयाबा गुबुनजों डेटा माखासेखौ खावनाबो लांजागोन आरो नोंथां। बेखायनो मा म बेल बाहायदोंब्ला सांग्रांथि थानांगोन आरो नोंथां। बेल' नङा नोंथां ओ बे मबाइल बायनायनि जाउनावनो गोबां मानसियानो गावनि बेंकनि फैसा फोरखौ खावनानै लांजादों आरो। बेफोर जाबाय गावबा गावबो ङिनि जाउनाव आरो। बेखौ बाहायनो रोंब्ला मोजां। ओ ओमफ्राय मा ओम आरो बाहायनो रोङो मोजां होनना बुंब्ला बेखौनो बुंनांगोन जोङो मोनसेबाव माने जोङो दा ओ एसे फराय फरायसाफोरनो बांसिन सुबिदा गोनांसिन आरो बेयो जेब्ला फरायसाफोरा स्कुल इउनिभारसिटि कलेजाव फरायोब्ला जों मा खालामनो हायो माबा मोनसे रोङाखै बा जोङो बे मबाइलनि गेजेरजों जोङो ए आइ एबा गुगोलनियाव सोंनानै जोङो फिननायखौ लानो हायो आरो। बे फिनाया ओ इसे दाइनजि जौ खोनदोब्लाबो थारफिननायखौ होनो हायो आरो। जौसे जौखोन्दो नङाब्लाबो बेनिखायनो जोबोद मोजां बे मबाइला। दाथ' जोंनि गोदान मुगा फैदों मोनसे ए आइ एबा साट जि फिनिबो मुगा होननानै बुङो। बे मुगायाथ' दा गोरलैथार माबा मोनसे सोंथिनि फिननायखौ जों नांगौबानो जोङो बेनिखौ जों गोसोबायदि बानायनो हायो, गोसोबायदि जा नोंनि गोसोआव सानदों बेखौनो बे जों मावफुंनो हायो आरो। बे ए आइ नि गेजेरजोंनो। माने ए आइआ मोनसे ब्रेन बायदि खामानि होयो आरो सुबुंनि बेनिखायनो मा बायनो रोंबा जोबोद मोजां आरो नोंथां। बे मा होनो जोंना ओ मबाइला बे मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुङा मा होनो जाफुंसार जानोबो हादों खायफाया सिलिंखारबो जालांदो आरो नोंथां बेफोरनि गोबां बिनथिदि बिथिखौ जों नुनो मोनो ओ समाजारि बिजोङाव एबा निउसफोरनि सो ओ खौरां बिलाइ एबा रादाब बिलाइनि गेजेरजों आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो मबाइल बाहायोब्ला सांग्रांथि जानांगौ आरो। सानफ्रोमबो सांग्रांथियै बाहायनांगौ सांग्रांथियै जोङो मा बे मबाइलखौ मा होनो थुनांगौ आरो। होमबासो मा? जोंहा बेनिफ्राय रैखाथि गोनां जागोन। दा आङो बे मबाइलनि सोमोन्दै बुंनांगोखौ बेखिनियाव दोन्थनो सानबाय। मानो होनबा जोंहा नोंथां समावथ' जाना फैबाय। बेनिखायनो दोन्थ'सै नामोन नोंथां? उनाव फिन लोगो मोनलायोब्ला बिनि सोमोन्दै मोजाङैनो सावराय आसा थाबाय।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।